हेलौ
हेलौ
औ नोंथां।
औ औ
मा खालामदों नोंथाङा?
आं दङ ओरैनो।
ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखाम जाथवाखै हालला खोनादों नामा आंनिखौ?
ओहो खोनायाखै।
अ नोंथाङालाय ओंखाम जाबाय?
ओ जाथ'वाखैनो सङाखैनो।
औ औ
होमबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै आरो। आयदाखौ नोंथाङा बुंदोंमोन ना मा बुंदोंमोन?
औ गोदोनि खेला गेलेनाय आरो दानि खेला गेलेनाय माब रलाय जागोन।
औ नोंथां दे नोंथाङा जागायलांदो।
औ जोङो गोदोनि खेला गेलेनाय होनबाथ' जों गेलेनो मोनबोनाय माखासे खेलाफोरखौनो बुंनो सानदों आङो जोंनि औ जोंनि गामियाव जोङो गोबां खेला गेलेयोमोन आरोना बेफोरनि गेजेरावनो माने अन्थाइ खेला गेलेनायखौ मिथियोना नोङो?
औ मिनथियो।
अ अ बे बे अन्थाइ गेलेनायखौबो गेलेयोमोन आरो मा होनोमोनथाय आं नामखौ एसे बावबाय। अ अन्थाइ जि मोनबा लायोना मोनबा अन्थाइखौ लानानै गेलेयो आरो आ।
मिथियो आङो
अ खिन्थु जोंनिथिं मायबा मोनसे नाम होनोमोन आरोना आं एसे बावबाय। बिखौ बिखौ गेलेयोमोन आरोना ओमफ्राय जोङो बांसिन माने ओ सिख्लाफोरा हिन्जावफोरा गेलेयो आरो ना बांसिन बेखौ अ माबायदि माने बिखो आरो ना ग मोनथाम गरबा माबा लायो आरोना अन्थाइ माने समान समान माने साइजआ समान समान जायो आरो ना बेखौ मोनबा लाब लााय लानानै ओमफ्राय बिदि गादाव गादाव गेलेयो आरो ना बिनिबो माने बेलेग बेलेग माबा दङ आरो ना स्टेप दङ। माने बेलेक बेलेग स्टेपनि गेलेनांगौ आरो ओ ओमफ्राय मोनबा ना दस बिदि स्टेप दङ बिदिखौ कमप्लिट खालामनो हायोबासो माने नोङो देरहायो आरो। बेबायदि अन्थाइनि खेला दंमोन आरो बेखौ जोङोहाय हायाव गेलेयोमोन आरोना। ओमफ्राय ओ बिदिनो जोङो बारनाय खेला गेलेयोमोन आरो। ओ बा-बारनाया मादिमोन ओ माने सासेया सासेया जयो बा गङो आरो ना माने फार्स्टावनो गंनाया जायो।
उम उम।
गंनानै माने सासेआ गंना होगोन ओमफ्राय जोङो बाखिखिनिया बारगोन आरोना। बिदि बिदि बारनानै गेलेयो आरो ओमफ्राय ओ जिरायनानैबो जेनेबा आथिं आथिंजों आथिं लगायनानै माने गोजौ खालामो आरोना आखाइखौबो लगायो आथिंखौ लगायो ओमफ्राय गोजौ खालामनानै माने हाइजाम्प बारनाय बायदि बारो आरोना बेबायदि गोजौ गोजौ खालामनानै औ। बेबायदिबो बारनायबो खेला दंमोन। ओमफ्राय आर ओो जों आरो एसे उन्दै याव माने मार्बलबो गेलेयोमोन आरोना। माने बेखौथ' हौवाफोरा बांसिन गेलेयो थेवब्लाबो माने जोंबो गेलेयोमोन आरोना। बे मार्बल गेलेनायखौबो माने ओ हौवाफोरजों गेलेफायोमोन आरो जों बो।
उम औ।
बिदिनो ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो खायसे उम ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेयोमोन आरो एकदम माने न' ओ न' बानायनानै लायो। माने रिसिन बोनानै लायो आरोना जों हायावनो। बेखिनिया जोंहानि हा बेखिनिया जोंहानि हा होननानै ओमफ्राय आ बिदि अ बे ओमफ्राय थोरसि खुरै लासोगोन आरोना। औ फैसा औ दंफांनि बिलाइयाव फैसा बानायो आरोना बे ओमफ्राय ओ थोरसि खुरैफोराबो दंफांनि बिलाइ फोरानो जायो आरोना बेफोरखौनो थोरसि खुरै बानायो। ओमफ्राय हाखोनो फिथा बानायगोन लावदुम फिथा माबा फिथा बानायनानै माने
गेलेनाय समाव गाननाय जिफ्राबो बिमा बिमानि गाननाय बिमानि दानाय फाथ्रा
औ बेबायदि गानोमोन आरो। ओमफ्राय ओ बेबायदिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन आरो ओमफ्राय आलासि जालायो ओमफ्राय आरो बेयावनो माने ओ सोरबा डक्टर जायो सोरबा फोरोंगिरि जायो सोरबा नार्स जायोमोन आरोना ओमफ्राय लोमजाफ्लासिगोन। औ औ। औ औ देलायनाय औ। देलायगोन सोरबाथ' एकदम हाथाय बाजाराव थाङो फानना देलायनानै गानफब जोमफब बिदि औ मना लानानै। औ बेबायदि उम।
बेखौनो आदै आदै होनलायनाय
औ औ बेबाय औ औ।
बिमा होनलायनाय
औ।
उ उम।
बेबायदिनो माने गोबां गेलेयोमोन आरोना ओमफ्राय ओ जोंथ' आरो माने बि गस्ला गुफुरबो थायोबाथाय गान डाक्टर जालायलायनो थाखाय गानो आरोना। गस्ला गुफुरखो सायाव गानलायलायनानै डाक्टर जानां-जागोन आरो ओमफ्राय बेमारि जाफ्लानसै। जाफ्लानायनिफ्राय नायजानो थाङो आरोना। ओमफ्राय फैसाखो फैसाखौ नुनाय जाखांनानै हो माबाखौ होबोनोसै आरोना मा दं दफां बिलाइखौ ओमफ्राय बिदिनो दखानबो बानायो आरो एकदम दखान बानायगोन ओमफ्राय फिसा मैगं थाइगं फानगोन ओमफ्राय बेयावबो माने फैसाया जोंनिया बे माबा बिलइानो आरोना दफां बिलाइनो बेबायदि गो औ औ बेबायदि गोबां गेलेयोमोन आरो जोङो।
औ माने जोबोद मोजांमोन आरोना
औ औ औ दानियाथ बिदि गेलेनायखौ नुनो मोनला गथफोरा हखौनो दानिया माने गोबां गाननो मोना आरोना बांसिन माने हा दांनोनो होआ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने दानिया लेथ थ्रा जायो होननानै
बिमानि दाव दाव अननाय होननांसिगोन आरो
औ औ बिदिनो गोबां गेलेयोमोन आरो जोङो
दा आरो बेनि अनगायै आरो माद खेलाफोर दंबावो गोदो
मा होनदो
गेलेनाय गोदो गेलेनाय गोदो गोदो सिउ सि गेलेनाय गेलेनाय
औ औ औ मोनदों मोनदों सिउ होननानै जों माने फुरा ओ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा माबा लायो आरोना माने खायला होनोमोन आरोना जोंना बेखौ मोनसे औ औ बेनिफ्राय माने मोनसे औ औ ओमफ्राय नोङो औवा लानो मोना आरोना नोङो माने सिउ होन्नानै राव बा लायालासिनो नों सासे मानसिखौ होसोनानै दांनांगोन जुदि दांनो हायोबा दांनानै नों जुदि बै मोनसे बिफाङाव दांहैनो हायोबासो माने बि थैगोन आरो ना बेदियो ओ बेबायदि गेलेयोमोन आरो ओमफ्राय गुरला ना मा होनो बि बिहुर अ अ गलला बिखौबो गेलेयोमोन बिराद होसोलायनाय
ओमफ्राय गला गेलनाया माबायदिमोनलाय
बेयाव माने मोन
माने ग्रु ग्रुप जायोना ग्रुप हानजा हानजा जानानै गेलेयो आरोना अ माने होथोनानै मोनसे सिमा थायो आरोना सिमाया बे बेसेन गोजान होनो लायो नोंसोरनि गोसो आरो सिमाया बेनि उनावहाय बेवहाय खावसे ग्रुपहाय आवग्रिनानै थागोन आरो
औ औ औ औ नंगौ
ओफ्राय बे खायलानिफ्राय जाय हायो जेरै हायो खारला खारसि खालामनांगो खालामनांगौ आरो माने हमजा खानो मोना ओमफ्राय बे थांनानै बै आसु फार जाहैखानांगोन आरोना
औ औ माने हानद्रेद मिटारसो जायो आरो ना गोजाना दिस्टेनसआ बेयाव लासै थांनांगौ बेफोर माने मोजां गेलेनायमोन आरो
औ नोङो दानना दानसि दानना दानसि खारनो रोंनांगौ होमबासो आरोना
औ बिराद स्पिड जानांगौ आरो मानसि थेवबो बेबायदि खेलाखौ गेलेनो थाखाय औ उम
बा जोंबो उन्दै समावहाय बेसेबांबा गेलेबाय जोङो सोरबा लोगोखौ हमनो हाया हाय हमनो हाय हाय हाय होयोमोन आरो माने एसेनि थाखाय हरनो हायासै होननाय बायदि आरो खारनायफोराव माने खेंखा खेंखि खारना हायो उनथिं नायै नायै खारो ओरैबायदि आरो सोरबा मेगन मेसे फायनानै खारोमोन आरो
औ औ आरो ओ सासे खायना थाबावोसो बेयाव माने लास्टाव जाय ओ लास्टआव जि खारो बि
औ बेखौ माने आखाइजों हानहरनानै लाना फैनो हायो आरो
औ -औ आखाइजों ज' आखाइजों आखाइ जरायनानै माने नोङो बै जायफोर ओ जायफोर नोंखौ आवग्रिनानै दङ बिसोरखौबो माने दांरनानै फुथारनो हायो आरो ना
अ माने बैसोरो-बैसोर मानसि थायो जायफ्रा खारनानैहाय आसखौ बारनानै फैबाय सिमाखौ बारनानै फैबाय बैसोरो माने बेफोरबायदि फोनां फोनां फोनां लानो थांनानै माने बारहो हरनो हायो आरो बै माबाखौहाय नंगौ दे बियो माने बिराद मोजां खेेलामोन आरो जों फोरनि थाखाय माने बेनि गेजेरजों जोंनि देहाफ्रा गोबां स्ट्रं जायोमोन ना
औ औ नंगौ
खारनाय बारनायफ्राव जोंहा गोबां मोजां जायोमोन आरो बेफोर खेलाफोराहाय
औ
दाथ' बेफोर खेलाखौ गेलेनो होमबाथाय बावगारलांसिगोनसो खोमा माने बावलांनो हमबाय होनो होनना बुंजायो
ओं खेला दंबावोमोन जोंना हा अ अ जोंनिथिं ग्रेडिबो होनो ओमफ्राय आरो गोमोन गोथांबो होनो औ औ उम
बे बेखौ माबादि गेलेनाय जायोमोन?
बेखौथ' बिनियाबो मोननै टिम थायो माने मोन्नै ग्रुप थायो ओ मोनसेया - मोनसेया नेनानै थायो जेनेबा बेबायदिनो दांनो ओमफ्राय मोनसेया बेबैनो खारो आरोना गललानि बायदिनो बाकस बाकस औ बाकस बाकस
जेरावहाय मोनसे आस थाबावो।
औ
ओमफ्राय बिदि बकस बायदि मोनथाम मोनब्रैसिम मानसि दङ ओइ मानसि मोनसे ग्रुपआव बे एसेबां मानसि दङ कैथा माने बक्स जायोमोन नङा होमबा
औ औ नंगौ उम
बेनिफ्राय बेवहाय माने सासे सासे हाबलांबाय थानो हायो
औ औ औ नंगो
बक्सबादियाव आवग्रिनानै हमनो हाब्ला बे फैबायमोन आरो बेबायदि आरोना
औ औ नंगौ आरो बे औ मा होनदोंमोन
बे खेलाखौहाय माने आं हादोरारिनि माबायावबो गेलेनाय नुदों आरोना इन्टारनेसनेल लेभेलावबो गेलेनाय नुदों आरो बे रिदि बायदि खेलाखौहाय अ आरो आं जोंनि बे ओ नेसनेल-नेसनेल लेभेलावबो गेलेनाय नुदों आरो बबेबा मोनसे जायगायावहाय आं बिदिनि भिडिअ नुदों आरो मोनसे गेलेनाय माने
उम उम उम
दा नोंथाङा बुंलाय
औ ओमफ्राय आरो जों मोनसे खेला गेलेबावोमोन माने ओ जों माने माबा फोर आरोना ओ हिनजावसाफोरा बे ओ माबायाव मोनसे अन्थाइ लानानै माने माबाबोयो आरोना बेबायदिनो रेडि बायदिनो माने सिनबोयो आरो ना ब'क्स बायदि बेयाव माने कुदखौ दोननानै जि बुङो जोङो माने माबानानै औ औ आथिंजों जोथ्रोद-जोथ्रोद माने अन्थाइ मोनसेखो माने बारहोनांगो आरो ना।
औ बारानिफ्राय उनथिंनिफ्राय गारहरनानै बबाव थायो बेखौ माने कुद -कुद होननानै लाना फैनांगौ।
औ - औ - औ बेबायदि आथिं मोनसेखौ थिखोनांगौ आरो ना बे बक्स-बक्स थायो बे बक्स-बक्स माने नों दडायरेक्ट आइथें फारसेदोनो बारनांगो आरो ना सिनाव गानो मोना जुदि सिनाव नाङो नाङोब्ला खानो नों माने आवत जागोन आरो नोंनि गुथि गारहरनायाबो नों जुदि बक्सनि गेजेराव थायाबा नों आवत जागोन गोन आरोना बक्सनि बाहेरायाव थाङोबा बेबायदि मोन आरो
नंगौ नंगौ दा बेनि अनगायैबो आरो मोनसे अन्थाइ खेला दंबावो ना फिसा फिसा अन्थाइ लानानै ओरै आसबोलाय टेक माने बेबायादि गेलेयोमोन ना बे फिसा फिसा फिसा अन्थाइफोरखौ लानै बुरजा अन्थाइफोरखौ लानै खनसे गावस्रावजोबनानै होनानै आजबोलायबाय आर रो माबालायबाय बेयो जुदि बबावबा नांदेरहैयोबाथाय बे थैलायबाय आरो
अ अ मा होनोमोनथाय आं
बेखौ आंबो बावगारबाय बे माने दसथा बा दसथा दसथा रानलायनानै लाबाय लानानै
उम उम
सोर बेसे आज बोयै बैलांनो हायो माने गोजानथाननिखौबो खायसेया बोनानै फोनांनो जुजियोना
अ औ अ
गोसोआव फैदों ना
औ औ
माने फिसा फिसा फिसा फिसा अन्थाइफोरखौ लायो आरो बांद्राय गिदिर लाया बेयावहाय
उम उम उम उम
माने बेबायदिबो खेला दङमोन आरो गोदो
औ आरो जोङो माबा खेलाबो गेलेयोमोन आरोना ओ मा होनो इखो बाथा खेला गेलेफेरदों नामा नोंसोर
आं बाथाखौ गेलेनो मोनासै
अ जों गेलेयोमोन आरोना उन्दै उन्दैयाव बेयाव मोनसे गरं बायदि माबा मोनसे जावोमोन आरोना आमफ्राय बेयाव गनखौ बि होनानै माने बुनाहो बोरैबा आं एसे बावबाय आरोना खिन्थु गेलेयोमोन आरो जों ओमफ्राय बिराद गोजानाव लासै खारोमोन आरोना।
इनिबो माने टेकनिक दङमोन आरोना एसे एसे बावबाय आं स्टाइलखौ माबायदि होलायोमोन। खिन्थु माने गेलेयोमोन आरो जों बाथाबो ओमफ्राय आरो माबा गेलेयोमोन बे सेन्देल सेन्देल जाबनाया पेटु ना मा होनो बे बलखौ खुबियो जे बेखौबो गेलेयोमोन आरो।
ओ आब'नि फन फैदों आंनाव एसे लाखिथनोसै नामा दाना हरलाय नोंङो।